मा होनदों नोंथां
नोंथां बेसेस रायज्लायनोमोन मोनसे आइडिया शेयारबो खालामोमोन आरो नोंसोरनिफ्राय एसे आइडियाबो लानोमोन। फ्रिबा लारायनो हागोन ना? औ माने बिदिनो माने आक आखल आखु मारै मोजां हुदा खालामनानै लानांगौ उनाव औ मोजां हुदानि बारे मे मारै मोजां हुदाखौ मा उम गावनाव लाहोनांगौ माने बेलेगखौबो मारै फोरोंनांगौ एसे बुंनो हागोन नों फंनैसो बाथ्राफोर?
औ नोंगौ नोंथां बुंनो हागोन खोनादोंना?
औ खोनादों।
जेनेबा मोजां हुदा होनोबाथ' माने जोंनि जिउआव नांथारखागौ जेनेबा
औ
ओ माने मोजां हुदा आरो मोजां आखल मोजां आखलजोंसो माने ओ सासे सुबुङा मोजां हिसाबै माने सिनायथि मोननो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ।
औ जेनेब बा मोजां हुदा मो मोजां हुदा होनोबा मोजां आखल होनोबा माने ओ माने गेदेरफोरखौ जेनेबा रेसपेक्ट होनाय गेदेरफोरनि जेनेबा उम उमन'फोरनि आरो बाहेरानि गासिबो गेदेरफोरखौ मोजाङै रेस रायलायनाय ओ बेफ फोरनि अनगायै जेरै फोरोंगिरिफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनाय माने उम फरायसालि फोराव थाङोबा जेरै मोजां रेसपेक्ट होनाय जेनेबा ओ गेदेरफोराबो माने उन्दैफोरखौ माने मोजाङै माने अननाय रेसपेक्ट होनाय जेनेबा गेदेर मानसि निफ्रायसो माने उन्दै मानसिया फो सोलोङो बे बेफोरबायदि मोनसे माबाना ओ जेनेबा बिनि थाखायनो माने गेदेर मानसिया माने ओन्दै मानसिखौ माने मोजाङै जेनेबा रेसपेक्ट होग्रोनांगोन आरो ओ अब्ला माने मोजां रेसपेक्ट मोनफिनगोन बेनि अनगायैबो जेनेबा ओ ओन्दैयाबो माने गेदेरखौ रेसपेक्ट होनांगोन बा मोजां रेसपेक्ट होलायनाय थाबासो माने मोजां जायो आरो
नोंगौ नोंथां।
ओ बेफोरनि अनगायै जेरै मोजां मोजां हुदा होनोबा जोंहा माने मा होनो गाज्रिहुदाखौ गारनानै ओ जेनेबा मोजांहुदा मोजां खामानि मावनोसो सोलोंनाय सोलोंबाय थायोब्लानो माने मोजां हुदा बे मो फैयो आरो जेनेबा जोंनियाव ओ फरायसाफोरनि बेलायाव बुङो मोजां हुदा होनोबा जेरै ओ मोजां ओ सल'फोर फरायनाय सुंद' सल' जेनेबा खन्थाइफोर आवरायनाय बेफोरखौ ओ बुंनो हायो बे बे फोरनि अनगायैबो उम ने जेनेबा गावनि जिउखौ ओ गोजौ फारसे जौगाहोलांनो थाखाय आब्रुथियै ओ सोलिलांनाय बेफोरखौनो मख'नो हायो आरो जेनेबा। आखलनि फरायसानि बेलायाव जेनेबा मोजां आख कल होनोबा बेफोरखौ मख'नो हायो
औ
ओ औ जेनेबा बेफोरनि अनगायै गेदेर मानसि गेदेर मानसि जेनेबा फेरेन्टसफोर जेनेबा बेफोरो माने मोजां हुदा एब बा मोजां आखल जेनेबा बिसोरो देखायोब्लासो माने गथ'फोरा बिसोरनिफ्राय सोलोंनो हाग गोन बिनिखायनो माने आं सानो जेनेबा जोंनि मोजां खुदाखौ माने देखायनांगौ जेनेबा अननांगौ अननो सोलोंनांगौ जेन
औ नोंगौ
जोंनि पेरेन्टस बिमा बिफा उनाव माने फैनाय मानसिफोरनो माने माने फोरोंनो हा
ओम ओम
फोरमाय
औ आं नोंथाङा जि होन्दों बे गिदिरफोरखौबो रेसपेक्ट होनांगौ सोमोन्दो लानांगौ। नोंगौ सोमोन्दो लाबासो समोन्दो मोनगोन नों रेसपेक्ट सोलोनांगोन। ओमफ्राय बे मोजां हुदाखौ जों उन्दैनिफ्रायनो खालामनानै लानांगौ जों आं हिसाबाव जेनेबा उन्दै उन्दैनिफ्रायनो फेमिलि पेरेन्टसफोरा बिमा बिफाफोरा फोरोंनांगौ जेनेबा गावनि गथ'खौ मोजां हुदाया मा माखौ जानांगौ माखौ जानाङा नों मा खालामनांगौ जेनेबा आजिखालना जेनेबा नों आजिखालिनि जुग गथ' उन्दैफोरा फुङाव सिखारबानो मबाइल नायो मा नाम बिसथ मोजां हुदा नङा ना मोजां फुदा माने होनबा जेनेबा नों फुङाव सिखारबाय फुङाव सिखारनानै मोजां बारखौ लाबाय मोजां सानखौ लाबाय एसे खारनो थांबाय खारनाय फरायबाय बिदि मोजां हुदाखौ लाखिबाय थानांगौ मानि सोलोंनांगौ आजिखालि जुगाव नायनाय मोनायाव मोनाफोराबो जल्दि उन्दुला आजिखालि जुगाव उन्दुनांगौ बिसोरखौ उनाव बिदिनो एसे फरायनाय लोगो लोगो बि ननो बेलेगबो खामानि मावनांगौ मोजां हुदा नों जेनेबा गावनि बिमा बिफाखौ हेल्प खालामनांगौ मोजां हुदायाव बेल' नङा जेनेबा बेलेग मानसिखौ नुबाय नों सोरबा मानसिया जों मोजां फुदा खालामाखै होमबा इखौ फोरोंनांगोन नों बिसोरखौबो बिसोरनो फैयो आरो मोजां हुदायाव
औ नोंथाङा जा बाथ्रा बुंलांदों बेफोरो नोंगौ ओ जेनेबा जोंङो सानफ्रोमबोनि जिउआव जोंनि जिउ खांनायाव माने मोजां आखल खालामबाय जेनेबा आखल बिदिनो दिन्थिलांबाय थायोबासो माने हुदा जानानै आखलानो माने हुदा जानानै थालांगोन जोंनियाव ना नोंथां औ बेनिखायनो माने औ बेनिखायनो माने जोंङो माने मोजां आखल दिन्थिनानै एबा मोजां आखल खालामनानैसो माने हुदा जालांनानै थालाङो ओंखायनो माने जोङो मोजां आखल सानफ्रोमबोनि जिउआव मावनांगौ जायो आरो ओम जेनेबा औ नोंथाङा दहाय बुंलांनाय जेनेबा फुंफोराव माने मबाइल नायनाङा जेनेबा
ओम
आथिखालनि बांसिन मानसिफोरानो माने मबाइल जोंसो मबाइलाव ससेल मिडिया फोरजोंसो गु मुखुब जानानै थयो माने बेफोरनि अनगायै जोंङो माने बेलेग माने मोजां आखलफोर खालामनानै माने हुदाफोर खालामनानै लानो हायो जेरै दहाय नोंथाङा बुंलांनाय जेरै फुङाव दानानै जेनेबा एक्सारसाइस जेनेबा खारनायफोर य'गाफोर बानायनो हायो जेनेबा न'नि खामानिफोर फोराव ओ न'नि खामानिफोरखौ मावनो हायो मोजां खामानिफोरखौ बेफोरबायदि आरो जेनेबा स्टुदेन्ट लाइफ स्टुदेन्ट लाइफआव जेनेबा ओ फरायसालिफोराव थांनाय बिदि फरायसाफोरा माने फुङाव जेनेबा फरायनाय फुदा बेखौ खालामनांगौ आरो
औ ओ ओम फरायसालिनि फरायसालिनि फरा बिजाबखौ फरायनायनि अनगायैबो माने गुबुन ओ बिजाब बे फोर फरायनायनि हुदा खालामनाय ओ बेफोर माने थानांगौ आरो। जेनेबा खन्थाइफोर लिरनो माबानो माने खन्थाइफोर लिरनो सोलोंनाय सोरजिनो बेफोरबायदि थानांगौ आरो स्टुदेन्ट लाइफआव।
औ
औ नोंथाङा एसे फोरमायना होबावदो नामा।
औ नोंथाङा जि होनदों औ। जेनेबा पेरेन्सफोरखौ मा मोजां फुद माबा खालामनांगौ मोजां हुदा माने जों जेनेबा आजिखालिथ' नोंथाङा खोनाखादों माबा इंराजियाव सिभिक सेन्स होननाय खो खोनाखादोंना नोंथाङा बे आजिखालि बेखौ उन्दैनिफ्राय फोरोंनांगौ जेनेबा जों खुदैफोरखौ जानला मानला गारनाङा। जेनेबा प्लास्टिकफोर जायखिजाया जा बुस्थु जायखिया लेथ्राफोरखौ गारलाबायनाङा ओरैनो जानला मानला जायगायाव। खुदै गारलाङा बेलेगफोरजों मोजाङै रायनांगौ सिभिकसेन्सा माने बेल' नङाखि जों प्लास्टिक गारनायाल' नों मोजां बेलेगफोरजोंबो मोजाङै रालायनांगोन मोजां सोमोन्द' होनांगोन जेनेबा स्टेसनाव गा गब बेसे दोंबा रालाय नांगोन स्टेसनाव बेलेग जायगा नों बाजारफोर थांबाबो बिसोरनोसै आरो माबा बिनो मोजां फुदा खालामनानै लांनांगौ बिदिखौनो नों।
उम औ नोंथाङा जा बुंलांदों बेफोरो नोंगौ ओ जेनेबा ओ बुंनाय बायदि जायो मा होनो ओ जोङो माने गेदेरनिफ्रायल' गेदेरफोरनिफ्राय माने उन्दैयाल' सोलोंनो हाया जेनेबा ओ जोंनि खायसे आखुफोरखौ जेनेबा जोङो जों माने गेदेरफोरा मोनि आ खुफोरखौ जेनेबा ओ सासे गथ'निफ्रायबाबो जों लाजिया फांजिया सोलोंनानै लानो हायो औ जेनेबा बेफोराव जेनेबा नोङो सोलोंनानै लाबाय ओमफ्राय बे गथ' बे जेनेबा जाय मानसिनिफ्राय सोलोंदों जाय गथ'निफ्राय सोलोंदों जेनेबा बेखौ माने जेबो गाज्रि रोखोमै थरसा खालामनाङा आर ना मोजाङै माने रेसपेक्ट होनांगौ बे बेबायदि आरो।
उम
उम जेनेबा ओ बेफोरबायदि जेनेबा जों मोजां आखल थायोब्लासो ओ मोजां हुदा थायोबासो माने ओ बयजोंबो माने गेदेरफोरजों अनजानाय बेफोरबायदि जानानै फैयो आरो ओ जेनेबा सोलोंथाइनि बिथिङाव सोलोंथाइनि बिथिङावनो हग ओ जेनेबा मोजां जादों ओ अब्ला माने बयबो मानसि फोरोंनो मिसार जानाय जेनेबा सोलोंथनि बादैबाबो माने बिनि आ खला मोजां बेफोरबायदि हुदाया मोजां बेफोरबायदि होननाय माने सुबुंनि खुगायाव फैयो आरो। ए औ नोंथां।
औ।
उनाव आं फंनैसो बा बोरै माबानसै जास्लायनोसै आरोबाव। आर‌दा आं फंनसो बाथ्रा रा रायज्लायनोसै आरोबाव।
औ औ।
मोजां फुदा माने आजि मोजां फुदाया बेदि नङामोन जों मोजां फुदाखौ मो मोजाङैबो लानो रोंनांगौ जेनेबा ओंखायनो नोंथाङा जे नोंथाङा जे होनदों बे गिदिरनिफ्राय नङाबा उन्दैनिफ्राय ला बेथ हय नांगौ जों बबाबबा हुदाखौ गिदिरनिफ्रायनो लाया माने गिदिरानो मोजां नंखायाबा मारै लानो नों बिसिनिफ्रायलाय ओंखायनो मालाबा ओन्दैनिफायबो लानांगौ। उन्दैनिफ्राय लाना जों मेर्ला मानसि मोनो जेनेबा जों बाहेरायाव थांबानो सोरबा मोनलाबायगोन जेनबा जेनेबा जों सिनाया मानसिखौ सिनाया मानसि एख मोजां हुदा फोरोंगासिनो दं बिनि खोथाखौ लानांगोन नों। मोजां फुदा नोंथ' गावनो साननो रोंगोन ना एसे मा-माया मोजां नंगौना नङा माया मोजां बेखौनो माने जों बेल' नङा जों बेलेग बेलेग जायगानिफ्राय मोजां हुदा सोलोंनो रोंगौ आजिखालि स्कुलफोराव फोरोंखायो दा होबा मोजां हुदा मारै खालामनांगौ उन्दैफ्रावनो फोरोंखायो। क्लास अवान टु फोरावनो फोरोंखायोमोन नङा होमबा मोजां हुदाखौ मा मा खालामनांगौ मा मा खालामनाङा
औ
बिसेनोसै आरो माबा बुंबावनोबा नोंथाङा।
नोंथां ओ जाखिनि बुंनांगौ आ आं एसे फोरमायखाबाय आरो नोंथाङाबो जा फोरमायदों जेनेबा मोजां हुदा बेफोरनि बागै फोरमायदों बेयो नोंगौ एसे सिगाङाव जा फोरमायलायदों बेफोर गासिबो नंगौ ओ नोंथां होमबा जोंहा समाबो जानानै फैगासिनो ओ नोंथांजों मोजां आखल आरो मोजां हुदानि सोमोन्दै रायलायनानै माने गोसोआव गोजोन्नाय मोन्दों ओ सानो जेनेबा उन फोरनि समाव नोंथां रायायनो एबा सावरायनो खाबु मोनो ओ एसेनोसै नों थां गोजोनथों।
उम
औ
गोजोननाय थांबाय।
औ